नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
होमबा जों जों दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आं
औ सावराय जायो नोंथां।
औ दैलां बोथोराव मावनाय आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ औ
होमबा जागायनोसै नोंथां? औ जों सरासनस्रायै दैलां बोथोराव ओ गुबैयै होन्ना बुङोब्ला जों माइ आबादखौ मावनाय जायो। माय आबाद जिहेथु जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जानायाव जोङो बाहायनाय जायो माइखौ बेनिखायनो जों गुबैयै माइ माइ आबाद खौ दैज्लांङाव माव दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो गुबैयै बेनि फ्राय ओ माइ आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबादफोरबो दङ जेरै ओं मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो जेरैबा बानलु बानलु बेनिफ्राय बेखि जिंखाफोर गायनो हायो जोङो ओ फालांगिनि थाखाय थाखाय बा न'आव जानो थाखायबो बिदिनो गायनाय जायो दैज्लां बोथोरावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन आबादबो मावनाय जायो जेरै जों ओ दैज्लां बोथोराव जिहेथु जोंहा अखा बोथोर अखा हायो नालाय अखा जि जै जायगायाव जोंनिया गोरान हा थायो बे जायगायाव जोङो ओ बिदिनो ओ थारुन गायनो हायो जिहेथु थारुन गायनो हायो आरो बिदिनो जोंहा लेस्राफोर गायनो हायो थायसुमफोर गायनो हायो बे गायनो हानाय जायो आरो बेनिफ्राय आं नोंथां नियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथांमोननिखि मा मा आबाद नुनो मोननाय जायो दैज्लां बोथोराव
गुबैयैथ' नोंथाङा जेरै बुंदों दैज्लां बोथोराव जोंना गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो
औ नंगौ
ब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां अखा हायो जायनि जाहोन दैनि बिबाङा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माइ आबादा मोजां जायो
औ नंगौ
बिनि सोलायै जोंहा बायदिसिना उफेरा खेथि एबा आबादखौ मावनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंबाय जोंहा लेस्रा पटल ओ जिंखा बायदि बायदि बे दा बिदिनो बेफोर आबादखौ माने आ बोरि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो दै थानाय ओनसोलफोराव मावनाय जाया ओ दै थानाय ओनसो ओनसोलाव मावोब्ला गाज्रि जायो। बेनिखायनो जोङो दैज्लां बोथोराव जेनेबा दै थानाय ओनसो सोलाव माइ आबादखौ मावनाय जायो। आरो बोरि ओनसोलाव जोङो बायदिसिना उफेरा खेथि मावनाय जायो। दा जोङो मानो मावनाय जायो होनबाथाय नोंथाङा जाहोनखौ मोनथिगो नामा जेनेबा उफेरा खेथिफोरखौ जोङो मा मा जाहोननि थाखाय मावनाय जायो।
औ नंगौ बिदिनो जोङो उफ्रा खेथिफोरखौ जिहेथु जोंहा सामफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय जिहेथु जानायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लाना जोंहा बाजारफोराव फाननाय बाजारावफ्राव फाननानै जिहेथु जों न'खराव जि गायनायनि अनगायै बेलेग गुबुन गुबुन नांगौ जायोबा गुबुन बुस्थु नांगौ जायोबा बेखौ जों बेखौ फाननानै फाननानै बेनि सोलायै लाना फैनो हायो आरो जों नांगौ बुस्थुफोरखौ जे जेनेबा जों दालि फोर लाना फैनो हायो संख्रि संख्रिफोरखौ लाना फैनो हायो रं बेबायदि लाना फैनो हायो। नांगौ जानायखौ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा सानफ्रोम जिउआव नांबाय थानाय रां बेफोरखौ खामायनो हायो जों मैगं थाइगं गायनायनि जाहोनाव मैगं थाइगंखौ फाननानै बिदिनो रांखौ खामायनाय जायो। बेबायदि खामायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय औ दे बुं
नोथां बुंनायसाय
दे बुं होमबा आं बुंनि ओमफ्राय नोंथांमोननिखि बिदिनो माइ आबादफोराव मा मा मा मा रोखोमनि माइ आबाद नुनो मोननाय जायो।
ओ आं एसेबां मिथियाब्लाबो मोननैसो मुंखौ मिथिगौ माइ आबद बादनि आं जा मोनथिगौ बेखोनो फोरमायनोसै नोंथांनो।
औ दे फोरमायदो
जोंनि ओनसोलाव जोङो जा आसु माइ एबा ब बाहादुर ओ बायदिखौ नुनो मोनो ओमफ्राय नफा नफायै जोङो सोरनावबा सोरनावबा माइब्रा बेखौबो गायनाय नुनो मोनो आरो दा गोदानै नु फैनाय बायदिसिना ओ माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो। दा बिनि मुंखौ एसेबां मुंखौ एसेबां मोनथिया दा नोंथाङा मोनथियोबा एसे दे बुंना होनो हागोन नामा?
औ जोंनिखि सरासनस्रायै गुबैयै जोंनिखि नोंथाङा जे जेरै मुंख'नाय बिदिनो माइब्रा जोसा बे बेफोरखौ गायनाय जायो आसु बेबायदि गायनाय जायो आरो बेनि अनगायैनो जोंहा रनजित थायो बायसमुति थायो जिहेथु न'आव जानो थाखाय थाखाय मोजां जायो होननानै मिथिगौ बेनिखायनो रनजित आरो बि बासमितफोरखौ गायनाय जाया आरो बिनि अनगायैनो बाहादुर बेबायदिनो बाहादुर दङ बिदिनो आरो परिमल दङ बेबायदिखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंनियाव फालांगिनि थाखाय मोजां जायो होनना बुङो ओ परिमलफोरखौ बेनो फालांगिनि थाखाय एसे गायनाय जायो आरो नोंथांमोन म नोंथांमोन नोंथांमोननिखि माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो फोरमायना हो एसे
माइ आबादनि बेलायावथ' जोंहा गिबियाव बिधानखौ बाजारनिफ्राय एबा न'आवनो थिनानै दोननाय गोदोनि माइखौ जोंहा बस्था एबा बायदिसिनायावथ' ज' दोनथुमनाय जायो
औ
दोनथुमनानै बेखौ दैखर एबा बायदिसिना दै बाहागोआव हरसे एबा हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो
औ
औ बिदिनो आरो जाय दुब्लियाव एबा हा बाहागोआव जोङो बे माइ खौ फोगोन बे जायगाखौ जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौजों मोजाङै एवनानै ओ मै होनानै समान खालामनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जि माइ दैयाव सोमनानै दोन्दोंमोन जोलैनि माइ बेखौ जोङो बेयाव सारस्रावनानै मोजां मोजाङै बिदिनो माइ आबादखौ गिबियाव फोनाय जायो आरो
बेनि उनावथ' जोंहा दा नांगौ बायदियै उनाव जेनेबा बि माइक खोथिया महरै देरोब्ला नांगौ बिबांनि दै होयो बेनि उनावहाय जों जोंहा आरो खोथिया जौबाथाय जों बेखौ फुनाय जायो
औ
खांनायनि उनाव ओ जा हाबाफारि दं नोंथाङा एसे फोरमायना होदो,
बिदिनो जोंनियावथ' बिदि फुखांनायनि उनाव दुब्लिखौ फोमोननाय जायो दुब्लिखौ जाय जाय जायगायाव माइ गायगोन बे बेखौ फोमोननाय जायो, फोमोननानै जोङो बिदिनो खनसे नङा खननै नङा बेबायदि एवनानै हाखौ गायनो थाखाय, आखाइ गुरै खालामनानै बिदिनो आलिफोरखौ दाननानै आलिखौ दानो ओमफ्राय दाननानै बेखौ आलिखौ खोफिनो, जिहेतु खांख्राइ, खुरनाय बा ओ बिदि आलि बायनायफोरखौ जोङो ओ साफा खालामो। बे दैया जे जेन। फोजोंनो माइआ। आबादाव दै नांगौ जायो। गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो बेनिफ्राय बे। दैखौ जोङो माइ आबादाव लाखिथाबनो थाखाय बिदि आलिखौ होनानै आलिखौ खोनानै बिदिनो साफा लाखिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आलि खोनायनि थांखिया जाहैबाय ओ माइ आबादखौ जिहेथु माइ आबाद। खौ जों गोदानै गायो नालाय। बिदिनो सो एसेस, समायना नुनायनि थाखाय बिदिनो आलिखौ साब ओ समायनायै खोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय। बेनिफ्राय जोङो माइ माइखौ जोङो गायखांनायनि उनाव बिदिनो दै दै नांगौ समाव दै सोबाय दै लाखिबाय बेबायदिनो ओ लाखिनानै उननि समाव जोंहा। माइआ मास मोननै माहा मोननैयाव। बेनि उनाव जोङा। मोनो मोनबा थाय बेखौ हानानै लाबोयो हाना लाबोनायनि उनाव जोंङो न' न'आवबा बबेबा मोनसे थि जायगायावहाय ओ जमा खालामन बा दोननानै दोनथुमनानै बेखौ लासै लासैनो नानाय जायो बा सोरबाफोरहा। ओ सोरबाफोरा एसे मि गोनांफोरा। न'खराव एसे गोनांफोरा। बिदिनो मेसिन दानि दानि। गोदान मुगायाव मेचिन फैबाय नालाय। मेचिनफोरजों नानाय जायो आरो खम समनि गेजेरावनो जिद। थ' जुबो नालाय खामानिफोरा। बेबायदि नानाय जायो। बेनि अनगायैबो। आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैयोदि ओ आबाद गुबुन माइ आबादनि अनगायै गुबुन गुबुन आबादफोरखौ नोंथांमोननिखि माबायदि मावनाय जायो बेखौ। बे एसे फोरमायना हो,
आं आंनि नोजोराव जि नुदों जे। पट'लाबाद बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनोसै। आ गिबियावथ' जोङो ओ जेनेबा पटलनि जि ओ जोलै एबा पटलखौथ' जों ओरैनो बेगरनिफ्राय ओरै गायनाय जाया। ओ मालायनिफ्राय। ओ जेनेबा जोङो थाखानाय। ओ खौ लानानै फैयो लाना फैनानै बिखौ जागायनाय बाय दि जायो आरो। ओ बिनि उनाव
औ दे बुं।
ओ एसे बुंना होनसै नामा नोंथां
जेनेबा आं औ दे बुं बुं नोंथां।
औ जि जोंहा जि लानानै फैदों बेखौ माने ओ गोरलै बिलाइ खिलियोब्ला जेनेबा साखाथिनि हाग्रा फोरखौ साफा खालामना होनांगौ आरो। ओ बिदिनो जोंहा पटल गायनो थाखाय जोंहा गुबैयै जोंहा हा बाहागोआव आरो सां आव गायनायो गायनाय जायो एबा दैख होनाय जायो बिदिनो जों जोंहा दैज्लां बोथोरावथ जोंहा साङावनो थिखोनाय जायो फटलखो खौ बेनिखायनो जोंहा मोनस से सां थाग थियारि खालामना लानांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जेब्ला पटला ओ खिलि ओंखारनानै जौलाङो अब्ला बे पथल खौ सां बाहागोसिम लांनो ओ दिरुं एबा बायदिसिना जेंसिखौ ओ होना होनांगौ जाहाथे मानबायनानै गोजौसिम एबा सांसिम थाङो। बेनि उनाव जोंहा नांगौ बिबांनि हासार होनाय जायो। बिदिनो ओ एसे समनि उनाव एबा सप्ताह मोननै मोनथामनि उनाव बिबार बारनानै फिथाइ थनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथाङा जि बुंबाय आं एसे बुजि मोनबाय। बेनिफ्राय ओ आं मोनसे खोथा फोरमायनो सानो जे जोंनियाव आबाद जोंनि जायगायाव आबाद मावनाय ओ जिहेथु जों जिंखा जिंखा होनना बुङो जिंखाखौ ओ माबायदि मावो बेखौ फोरमायना होनि आंङो। से जोंनियाव जिंखाखौहाय ओ गिबियावनो मोनसे मोजां दै लोमि हा नायबाय बिदि सायखनानै ओ बेखौ मोजाङै हाग्रा बासिबाय हाग्रा हाग्राखौ ओह हाग्रा थायोबा जोंहा हाग्राया थाब थाब रजनानै थाब थाब गिदिर जायो नालाय। बेनिफ्राय नक ओह जाय दंफांखौ नांगौ बेद बे जेनेबा जिंखा दंफां जिंखा दंफाङा मोजां जाया बेनिखायनो जों हाग्राफोरखौ एसे साफा खालामखायो बेनि उनाव मोजाङै एव नानै बेखौ एसे दै लोमबा दै अखा हाबाबो दै थाथुमि बायदि एसे थिबखोनानै लायो बेनिफ्राय बेखौ बेगरखौहाय जों बेयाव गायनाय जायो फांसे फांसे गरसे गरसे होनानै। बेनिफ्राय बेखौ हांबाथाय रज'हांबा जोंनियाव जिहेतु ओ दानि जुगाव एसे ओ एम्फौफोरा जायो नालाय एम्फौफोर एम्फौफोर जानायखो होबथानो थाखाय जोङो मुलि बाहायनाय जायो एम्फौनि मुलि जिहेथु बे एम्फौनि मुलिखो बाहायनाय जायो। बेनि उनावहाय एसे देरबोनायनि उन अहाय जों एसे सां बानायनाय जायो। बा सोरबाफोर जेंसियावनो ओ मानला होयो। दानि जुगाव बा सिनानो सां बानायनाय जायो बा दु-दुरुं सोंनानै सां बानायोबा सोरबाफोर बिदिनो औवानि सां बानायो। सरासनस्रायै दिरुंनि दिरुं सोंनायखौनो नुनो मोनो दिरुंनि सांखौनो। बेनिफ्राय बे सां होयोब्ला थाइ ओ मोनसे मुलाम्फा जायो जोंहा सां होयोबाथाय जोंहा फिथाइ हाथाइ गोलाव-गोलाव जायोनो। बिदिनो ए बाजार बर' फाननायावबो एसे ओ बेसेनखौ गोबां मोननो हायो होननानै मिथिगौ बेबायदि मावनाय जायो आरो थां जोंनिया समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंं
औ-औ दे नोंथां दे-दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।